हेल' औ औ नोंथां।
खोनादोंना नोंथां?
ओ खोनादों खोनादों नों खोनादों।
औ जुदि नोंथाङा आंनो सम होनो हायोब्ला मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
अ हागोन दे हागोन दे।
औ आयदाया जाबाय जोंनि बर'नि हारिमु
अ औ ओं ओं।
औ बिदिब्ला आंनो जागायसै नोंथां।
दे दे।
औ हारिमु होननानै बुङोब्लाथ' जोङो हारिनि महर मुस्रि नङा होमबा? बेखौनो जोङो मोनथियो जेराव जोंनि हारि मोनसे हारिनि गाननाय जोमनाय, जानाय लोंनाय, मावनाय दांनाय बेफोर गासैबो मोनसे हारिनि महर आरो मुस्रि आरो। बे-बे महर मुस्रिनि गेजेरजोंनो मोन से हारिनि सिनायथिखौ‌ जोङो मोन्नो हायो। बेबायदिनो जोङो जोंनि बर'नि हारि खौ नायोब्ला जों नुनो मोनो जोंनि बर' हारिफ्राहाय मोनसे ओ मोनसे गिदिर हारिमु गोनां मोनसे हारि जेराव बिसोरहा गावसोरनि गाननाय जोमनाय, जानाय लोंनाय बेफोरो गासिबो दंखायो। राव हारिमु नङा होनबा?
नंगौ नंगौ।
औ बर'आहाय ओ गावसोरनि मोनसे ओ जानाय लोंनाय दङ' बेवहाय जोङो मख'नो हायो जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोबाय थानाय दोरोङारि ओंख्रिफोर जेरै नारजि अमा आरो सबाइ साम' अनलाजों दाउ ना फाम नङा होमबा?
नंगौ नंगौ
औ बेबायदिनो आरो हारिमु होननानै बुङोब्ला जोंनि बर'फोराहाय गाननाय जोमनाय दङ आरो बे गाननाय जोमनायाव जेरै जोङो दख'ना, फास्रा, आर'नाइ, गामसा नङा होमबा?
नोंगौ नंगौ
औ बेफोर गासैबो जोंनि गाननाय जोमनायफोरखौहाय बर'फोराहाय गावसोरनो माने न'आवनो दिरुननानै लानायखौबो जों नुनो मोनो जेरै दख'नाफोरखौ बर' आइजोफोरा दानानै गावसोरनो न'आव दानानैहाय गानो लोगोसेनो आर'नाइखौबो दायो फास्राखौबो दायो आरो बेनि अनगायैबो हौवाफोरनि जा जा गानग्रा गामसा बेखौबो दानायखौ जों नुनो मोनो आरो
नोंगौ नोंगौ
आरो बेबायदिनो जोङो बर'फोरनि हारिमुआव नायोब्ला जों नुनो मोनो बिसोरहा मोनसे ओ दामनाय देनाय आगजुफोरबो दंखायो जेरै खाम सिफुं सरजा सेरजा जथा गंगोना थरखा नङा होमबा?
नोंगौ नोंगौ
बेफोरनो गासैबो जोंनि हारिनि मोनसे हारिमु आरो बेनि गेजेरजोंनो बर'आहाय सिनायथि मोनो आरो
नोंगौ
दायो नोंथाङाबो आंनो जोंनि बर'नि हारिमुनि बागै फोरमायनो हागोन
उम बर'नि हारिमु होननानै बुङोबा ओ जेब्ला बर'फ्रा जोनोम जाजेनदोंमोन बेनि फ्रायनो बर'फ्रा आला दायै ओ गावहा मोनसे हारिमु ओ सोरजिनानै रायजो जाबोदोंमोन संसार जाबोदों दोंमोन होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों। नङा होमबा? ओ जायनि थाखाय बैसागु मागो दमासि ओ बिदिनो आमथिसुवा बायदि बायदि ओ फोरबोफोरजों लोब्बा लाखिनानै ओ माने हारिमुखौ सिबिबोदों नङा होमबा बर'फोरा? औ जेरैहाय नोङो बैसागु बोथोराव ओ आर'नाइ गामसा ओ बिदिला बैफोरबोथ'
नोंथांनि रायज्लायनायखौ आं बारा मोजाङै खोनायाखै नोंथां।
खोनादोंना हेलौ खोनादोंना खोनादोंना हेलौ खोनादों?
खोनादोंना हेलौ खोनादों? खोनाबायना हेलौ हेलौ हेलौ खोनादों ना? खोनादोंना हेलौ खोनाबाय? हेलौ